हेल' अ मा खालामबाय हादो नोंलाय
नोंथांथि नोंथां नोंथांनिसिम गोजोन हामग्लायनाय बावहरबाय
औ
बेनिफ्राय नोंथांङा दा मा खालामगासिनो
अ आंथ' नोंथां ओंखाम जाखोना जिरायनादों दसे हेलौ गरम बोथोरनि ओम नोंथाङालाय
आंबो जिरायनानै दंङ गोलोम बोथोर जादों ना फेन लानानै जिरायना दं।
ओंखाम जाबाय नोंथांङा
आंथ' जाबाय नोंथांङा जाबायानो जायाखै।
अ अ जाबाय आंबो जाबाय जाबाय मा ओंख्रि जाखो नोंथांङालाय
आं आंथ' जाबाय ओम
सबायजों अनलाजों बेनिफ्राय ना बाथोन
अ बरिया जादों दिनै नोंथांङा अ आंबो जाबाय दालि आलु ओमफ्राय ना दोङो आरो नोंथां खांख्राइ बाथोनबो जादों आरो दिनै नोंथां गरम बोथोरनि दैज्लां बोथोरनि माइ ओ मा ओनोयो ना सादोंमोन नोंथां बेयाव खांख्राइ आरो किसुमान ल लकेल ना नांदो बिदिनो जाखाबबाय नोंथां
औ नोंथां
बाथोन खालामामना जादों खांख्राइखौ आरो नाखो एवना हो खालामना जाबाय आरो नोंथां बिदिया आरो नोंथां फ्राय ओम आरो खांख्राइखो बाथोन खालामामबाय माने माथाम ना मा मा अ माथामल' मोनदोंमोन आं नोंथां न'खराव गोबां मानसि दों बाथोन खालामामना जानो लागा जादों आरो नोंथां
माने नोंनि न'खरावथ' साब्रै साब्रैब्ला
साब्रै नङा नोंथां ओ सयजन
साद' बिदि साद'ब्ला माने मा साथाम मोनाय माने ससे ससे जानांगौ जाबाय आरो
नंगो नंगो ओम नंगो नंगो ओम ओम नंगो नंगो नंगो खांख्रायाबो बेसि गैयामोन नालाय बाथोन खामदो आरो नोंथां
अ अ नोंथां
ओम ओम
बेनिफ्राय दाथ' गोलोम बोथोर सोलिगासिनो
नंगो नंगो
ओमफ्राय गोलोम बोथोरावथ' गोलोम बोसोरनि बन्द' होनाय जायो गथ'फोरनो
अ नंगो नंगो नंगो नंगो नोंथां
जोंथ' दा मोनथ'ला माने जोंनियाथ' दोनथ'नाय जाबाय एसे
ओम जोंना आरो बो-बोसोरा बा गेदार जाबायना नोंथां बैसा गेदार जाबाय ओम जाबायना
बेनिफ्राय ओ जेब्ला नों उन्दै सममोन माने फरायनाय समाव गोलोम बोथोरनि बन्द'ब्ला नों मा मा खालामोमोन आरो माबायदि एक्साइटेड जायोमोन मा मा खालामगोन होननानै सानोमोन
ए गरम बोथोरनि बन्द'आवथ' बहुत एक्साइटेदमोन आरो नोंथां।
औ औ।
गरम बोथोरनि बन्द' मोनबाथाय गामिनि लोगोफोरदो बेरायो। आरो नोंथां दैमायाव दुगैनो थाङो नोंथां दैमायाव।
अह नोंथां। नोंसिनि खाथि खाथियाव दैमा दंना नोंथां?
दोङो दोङो दोङो दैमा दों नोंथां। ओ पाग्ला दियाना बिदि पाग्ला दिया होननायदों मोनसे से बेयावनो आरो। उम नुगोन नुगोन। बै जिङावनो जोंनिया गामिया नोंथां।
अ बि बिथ' माने फाग्ला दिया दैमा होननाया बेथ' एसे गेजेरना नंगौना माने माने एसे नङा जोबोर गेदेर नङाना?
गेदेर माने माने बेयो माबा जायो आरो ओ माने जों-जोंना इमान गेदेर नङा देसुन नोंथां माने गेदेराव कानेक्ट जाहैयो नोंथां कानेक्सन जाहैयो आरो नोंथां।
माने बि दैमानि गेजेरावनो मोनस्निसो दैमा फिसा फिसा दंबावो नंगौ दा? माने स ससे ससे बारनानै आरो आरो गुबुन ससे उनाव मोनफिनलायो। बिबादि नङा
अह। जोंना इ-इबिदिनो फिसा मोनसे आरो माने सिथाब हैयो आरो नोंथां पाग्ला दैयानो। ओंखायथ' पाग्लादिया नुङाबो आरो नोंथां।
अ आं मानोना बेखौ बानानै मोनदों माने बि दैखौ।
अह उम।
माने जों साइकेलजों बेरायहनो थांदोंमोन बेरायनो थांनायनि जों बे दैखौबो जों बारदों माने।
नंगो नंगो नंगो।
बिखङाव बानना लानानै थाबायनानै थाङोमोननो।
ओम नंगो नंगो नोंथां। जोंनाबो जोंनि फाग्लादिया फाग्लादिया माने नोंथां पाग्ला दियायानो खिन्थु सिथाफ हैयो आरो कानेक्सन जाहैयो आरो।
अह नोंथां माने बिनि औ नोंथां माने फाग्ला दियानि दालाय?
अह अह इदि होनजायो नंग नंग नंग बिदिनो जायो। आरो नोंथाङाथ' गरम बोथोरनि गरम बन्द'नि सोंनोमोन? बेयाव आलासि जानो थाङो आरो नोंथां गरम बोथोरनि बन्द'आव। आरो बे समावथ' आरो ओ गरमथारबो नालाय। उम ओ थान्दा जायगाफ्राव गिदिंनो थाङो जेरै भुटान बिजा पाहार जाहैयो। आरो किसुमान जायगा दोङो शिललं होननाय जायगा दोङो बेयावबो आगोल थाङोमोन उन्दै समाव गिदिंनो होननानै। आसामावथ' गरम बोथोर जायोबा शिलं बेफोरावथ' थान्दा जाहैयोना नोंथां।
नंगौ नोंथां नंगौ।
ओम बेयाव बेरायनो थाङोमोन आरो बिदिनो आरो। ओमफ्राय नोंथांनियालाय गरम बोथोरनि गरम बोथोरनि बन्द'आवलाय मा खालामगोन दा
आंनियाव बेनो बारा बेरायनायथ' जाया बेरायो नाथाय बारा गोजान गोजानाव बेरायनाय जायानो आंना बेयावनो गरय बोथोरनि दान्थाव जोंना माने गरम बोथोरनि ब बन्द'आ जोंनो एसे गुबुनोम रोखोमनिमोन माने
अ'
माने जोंनिया ओ सि बि ए सि आवमोन माने
सि बि ए सि अ
ओ बेयाव गरम बोथोरनि बन्द'आथ' माबा समावसो जायो जोंनिया मे आरो जुन आव माने बैसागु समनिफ्राय अ' नोंगौ नोंथां माने नै दाननै जाखायो दारेक्ट बेयाव मोनोमोन आरो माने बैसागुनि आसा मोनोमोन बेफोरावनो बन्द बयजोंबो इनजय खालामो दै बेरायनोबो थां
न ओम ओम - -
बे समाव टिउसनबो लानाय जायोमोन। लोगोफोरजों टिउसन लाायो।
अ' अ'
बे'फोरो ज' जाय ओमफ्राय टिउसनाव खालामोमोन साइकेलजों बेनो जबो खालामोमोन बेबायदिनो
उम‌
थ' बेनिफ्राय दाथ' जों गरमन्दाव मोनलिया
अ दाथ' गरम बोथोरबाबो जोंनिया बिदि बयगआबो गेदेर जाबाय नालाय दा आरो लाइटनि थाखाय जुजिगासिनो आरो नोंथां स्ट्रागोल लाइफनि बिदिनो आरो
बे बे समा जोंनि सना थिन मायथाइमोन होननानै बुंनांगोन आरो।
नंगौ नंगौ नंगौ राइट खोथा बुंदों नोंथां हसा खोथा बुंदों नोंथां। बे समा एकदमबारे गोजोननाय सममोन आरो माने बि समा उम बे समा माने माने इमसनेल इमसन थटाइपमोन आरो नोंथां
लकाल जया म
इमसन नस् जा इमसन
ओमफ्राय दाथ' दाथ' मे जुलाइआव बन्द' मोनोब्ला जुलायावथ' जोंनि माइ गायनाय सों ल
गाया नों ग
माइ गायनायफोराव न'नि माइ गायब्ला दु फोथाराव नांनानै सान ाव हेफाजाब खालामोमोन आरो बे समाव
नोंथांनि नोंथांनि आवाजखौ एसे खम खोनादो ओ- स एसे सिङाव लानो नोंथाङ अ बरिया खोनाय दा नोंथां जाबाय जादों जादों।
माने बिदिनो आरो दाथ' दा जुदि जोंनिथ' गरम बन्द' नङा नाथाय गथ'फोरनि गरम बन्दब्लाबो जों माने जोंबो बेबायदिनो आरो
ओम
गरम बन्द' समाव मा मा खालामनाय जायो बेखौ जों बुंनो थाङोब्ला बिदिनो आरो ओ स्कुल गैया।
नोंगो नोंगो।
माने गेलेनो मोनो।
अ नोंगो आओम ओम नोंगो नोंगो नोंगो।
न' न'आव रायजाया स्कुलाव थांनो ओंखार ओंखारनाय ओंखार होननानैबो रायजाया नालाय। एसे गोबाव जानानै सिखारनो हागोन। ओमफाय गोख्रै उन्दुनानै गोबाव जाना सिखारनो हागोन। बेनिफ्राय लोगोफोरदो गेलेनो हागोन। गथ'फ्रा नाथाय जों बेजों बेबायदि दा खालामनो सानब्लाबो जों हाया मानोना
हाया हाया नोंथां हाया जों नोंगो नोंगो नोंगो। नोंगो नोंथां।
जों दा गोसोब्लाबो खालामनो हाया आरो बेखौ। बे मोनसे जोंनि गोसोनि सानखांथि महरै थालांगोन आरो।
ओम थिख खोथा बुंदों नोंथाङा नोंगो नोंगो ओम ओम ओम।
ओ बेनोसै आरो बे
आरो बे समखो गोसो जाबाबो लाबोफिननो हाला आरो नोंथां।
जों बोनानै लाबोफिननो हाया। नाथाय जों बेखौ साननानै जों गोसोखौ गोजोन होनानै थानांगोन आरो।
ओम नोंगो नोंगो नोंगो इमसनखो नस्टलिकखो
अ बे बेफोरखौ लानानैनो जों दावगा दावगालांनांगोन आरो जों बेव।
नोंगो नोंगो नोंगो नोंगो।
अ एमफ्राय नोंथां नोंथांजों नोंथांजों रायलायनानै जोबोर मोजां मोनबाय।
ओ आंबो नोंथां, गोजोननाय थाबाय नोंथांजों रायज्लायनानै। इयनाव ओं जागोन दे नोंथां इयुनाव रायजलायगोन नोंथां दे।